औ खोनादोंना
अ खोनादों गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथांनिसिमबो
नोंथाङा दा ओरैनो दंथयो नामा?
औ दङं ओं
अ दा होमबा जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन दे
आबाद आबादखौ बोरै मावो दा नोंथाङा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जेनेबा आबादखौ बोरै मावो
आबादाथ जोङो आं बिदि बांद्राय आबादनि बागै मिथिया खिन्थु आं नुनायखौ आं बे खिनि मिथिगौ आं बेखौ फोरमायथिनोसै आरोना जेनेबाथ जोङो दा दै दैज्लां बोथोरावथ' जोंना मेनानो जाहैबाय ओ आबाद आबाद माइ गायनाय जोङो माइ गायनांगौ जायो दैज्लां टाइमाव बेनिफ्रायथ' आङो गोबां बुंबोबाय माइ गायनायनि बागै खिन्थु आं दा एसे गोरान आबादनि बागैनो एसे फोरमायथिनोसै आरो ना
उम उम
माने गोरान आबादखौ जोङो बोरैहाय खालामनाय जायो माने जोङो ननि जो
न'नि बारिफोरावबो जोङो गोबां रोखोमनि बेयाव जोङो मैगं थाइगं गायनानै जोङो आबाद मावनाय जायो आरो ना मैगं थाइगंआबो मोनसे आबादावनो गोग्लैयो नालाय बेनिफ्राय जोङो दा न'फोरावनो जोङो जेरै ओ जोङो दा टाइमाव गो गरम बोथोर टाइमाव बेबायदि दैज्लां टाइमाव
ओ दैज्लां टाइमावथ' जाया गोजां बोथोर टाइमाव जोङो बेबायदिनो गोरान खेथि खालामनानै दौनाय जायो आरोना जेरै जों खाख्रिखलाखौ जोङो गायनानै बैसां होनानै बेखौ फिथाइ थाहैनाय जायो बिनि फ्राय जोगोनार जोगोनाराबो बैसाङावबो थायो बा हायावबो थायो बेनिफ्राय खुमब्रा खुमब्राखौथ' जोङो आं बांद्राय बेबायदि हायाव थायनाय नुवाखै खिन्थु जों उखु मोदाफोराव बेबायदि आब बा बैसां लुनानै नङाब्ला जोंनि ओ जोंगो आगोलावथ' बांसिन एसे हानि न' थायोमोन नालाय बेयाव गलिफोराव उखुम थायोमोन बांसिन नां नुबोनाय हिसाबाव बे उखुमफोराव जोङो उसुं गोदाफोराव गायनानै उखुमफोराव मानला होनाय जायोमोन आरो ना। बेबायदि जोङो ओ फिथाइ थाहैनाय जायोमोन ओमफ्राय भल भलफोराबो बांसिन औ उखुमाव थायनायखौ नुदों आर ना उखुम जोंनियाव मोनसे गलि दंमोन माने बेहायनो उखुमाव माने भहलबो थायोमोन जिंखा खुमब्रा बेबायदि दंमोन आरो ना बेनिफ्राय जोङो आबादनिफ्राय जोङो गोबां रांखावरि खाम खामायनो हायो जोङो आबादारिफोरा बेबायदिनो ओ रांनि थाखाय जोङो आबादखौ जोङो गोबां रोखोमै गायनानै जोङो बाजारफोराव फाननानै जोङो गोबां जोंनि न'खरखौ खुंनो हायो आरोना बिनिफ्राय आरो जोङो मैगं मैगं थाइगं गायोब्लाथ' जोङो न'निनो अरगेनिक बुस्थु जोङो मोनजायो जेनेबा जोङो बाजारनिफ्राय बांसिन जोङो गुबुन जायगाफोरनिफ्राय बायोब्ला गुबुन जाथिफ्रा माने बेयाव गोबां मैगंफोरखौ दिहुननो थाखाय बिसोरो गोबां रोखोमनि बिसोर रासायनारि मुलि बाहायनाय जायो बिनिफ्रायथ' दाथ' जोंनि सुबुं अनजिमाया बांनायनि थाखाय जोङो ओ मैगं थाइगंफोराव गोबां मानसिफ माने सेवैनि थाखाय बा थाब देरनायनि थाखाय बेबायदि जोङो गोबां मुलि होयो बिजि होयो जों बेबायदिहाय खोनानो मोनो आरो ना। जोङो बेबायदिहायबो खोनानो मोन्दों बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहानि थाखाय एसे खथि जायो। खिन्थु जोङो बेनिखायनो जोंनि देहाखौ जोङो गोग्गो लाखिनो थाखाय जों न'आवनो मैगं थाइगं गायनानै जोङो जायोब्ला जोंनि देहाया एसे गोग्गो मोजाङै थायो आरोना जोङो बेमार आजारनिफ्राय एसे जोङो रैखा मोननो हायो‌।
ओ आंथ' गोबां आबादनि बागै बुंबोबाय गुबुनफोरजोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायथिजागोन
दा जोंनिया बिदि जेनेबा ओ मेसें बोथोराव गायनाय बेफोरो जिखिनि ओ माने जिेखिनि आबाद मावो बेखौनो जोङो जायो औ उफ्रा आबाद होननानै बुङो बे उफ्रा आबादखौ जोंनिया गोबां रोखोमै मावनो हायो जेनेबा दैलांवावबोथ' मावनाय थांखायो दैङाव दै्लां बोथोराव जेरै ओ खुमब्रा लाव बेफोरखौ बा गायबाय बिदिनो आरो मेसेंङावबो जोंनिया बिदिनो जेनेबा बेसर, बेफोरो बेसर बा सबाय इफोरखौ गायनानैनो जोंनिया गोबां ओ मा होनगोन बेखौ जिउ खुंबोगासिनो आरो आगोलनि मानसिफोरा बेखिनिसैयानो। बेनिफ्राय आरो मा होनबावनो। जेनेबा आबाद मावनाय होनबा नाथाय जेनेबा आबादाबो माइ गायनायफोराबो आगोलनि बायदि जोंनिया नुनो मोनला आगोलो जेरैबायदि आगोलनि, आगोलनि दिनाव जेरै बायदि मा माइ गायोमोन जेनेबा माबा थेंग्राय माइ, बेफोर माइसा माइ, माइसालि माइ बेफोर गायनायफोरखौ दानि जुगाव नुनो मोनला आरो।
ओ ओ खमायलांनो हमबाय।
खमायलांनो मोनबाय। ओमफ्राय बेखिनियानोसै आरो।
ओ माइ गायनायनि सोमोन्दै आं एसे नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदों बेखौ एसे फोरमायथि जागोन?
माइ गायनाया जोंनिया दा, बैसागो बोथोरनिफ्राय जागायनानै नै बैसागोनिफ्राय ओ बैसागो बोथोराव जागायनानै भाद्र' मांखो, भाद्रमांखोलागि जोंनिया जहैफ्रा मानो।
औ जोंङो ओ माने, दुब्लिनि आबादखौ जोंङो माबायदिहाय रेडि हाखौ खालामनानै जोंङो गायनाय जायो बेनि बागै एसे बुंथिजागोन नोंथांङा? हेल'- हेल' नोंथां? हेल'- - हे लोव?